नोंथां
औ खोनादोंना नोंथां? औ खोनादोंना नोंथां?
ओं ओं खोनादों दे।
औ नोंथांजों आङो आबादनि सायाव एसे सावरायनो सानदोंमोन नोंथां सावरायजागोन ना?
अ जागोन दे नोंथां सावराय जागोन।
खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों दे।
औ बिदिब्ला ओ नोंथांमोननि ओनसोलाव ओ दा मा मा आबाद मावबाय दङ' एसे ओ गुवारै फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां?
जोंनि गेजेरावथ' उम आबाद मावनाय होनोब्लाथ' जेनेबा माइ आबादखौनो जोङो गाहाय होननानै बुंनांगोन। जों जोंनि गेजेराव माइ आबादखौनो खोब मावनाय जायो आरोना बांसिन माइ आबादखौनो मावनाय नुनो मोनो। बेनि अनगायैबो जोंनि गेजेरावहाय गोरान आबादफोर गोबां मावनाय जायो बिदिनो बानलु, बानलु सिब्र'नि आबाद ओमफ्राय ओ बेबायदिनो ओ भिन्दि, पथल ओमफ्राय, खुमब्रा लाव बेफोर बायदिखौबो गोबां नुनो मोनो आरो जिंखा बहलफोरखौ, खोनादों ना नोंथाङा,
औ खोनादों दे नोंथां बुंलाय
औ औ औ बेनि अनगायै जोंहा माइ आबादखौ होनोब्ला माइ आबादखौ जोंहा मोनथाम रोखोमै मावनाय नुनो मोनो बिदिनो आव ओ आसु माइ, बावा माइ, माइसालि माइ जोंनि जायगायाथ' एसे बोरि ओनसोल नालाय जोंनियावहाय आसुमाइखौ मावनाय जायो आरो। नोंथां मोननिथिं ओ बेफोर आबादखौ माबायदि मावनाय जायो एसे फोरमायगोन ना?
औ नोंथां ओ जोंनि ओनसोलाव दा दै ज्लां बांसिन सुबुङानो माइ आबादखौ जोङो मावनाय नुयो आरो माइ आबादखौ जोङो नो जोङो दोनखानाय जायो आरो आरो जुदि बेफोरखौ दोननाय जाया अब्ला जोङो बाजारनियाव मोननाय बेनि उनाव जोङो ओ बेयाव जोङो बस्थायाव सोनानै सोमनानै दोनथ'नाय जायो आरो बेनि उनाव बेखौ बोखांनानै जोङो ओ लाइ बिलाइयाव मोजाङै खोबनानै दोनो आरो जाहाथे बियो ओ रोदा ओ गाजा बेरो बेनि उनाव जोङो बेखौ अ दुब्लि फोथाराव लांनाय जायो आरो दुब्लि फोथाराव लामखांनानै जोङो गिबियावनो दुब्लिखौ मोजाङै ओ गुरै खालामग्रोनानै लायो आरो हाखौ मोजाङै दैजों। बेनि उनाव आरो बे माइखौ लांनानै जोङो आखाइजों मोजाङै सारनानै फोयो आरो बेवहाय जोङो गिबियावनो फोनायनि सिगां अ हासारबो होयो। जेरैबायदि न'नि हासार मोसौनि गोबोरफोरखौबो होयो आरो जोङो। आरो बेनि उनाव मोस ओ माइआ जेब्ला ओ दानसेसो जानानै जौवो अब्ला जोङो बेखौ फुनाय जायो आरो फुनानै जोङो ओ गायनाय जायो। आरोबाव गायखांनायनि उनाव जोङो ओ एसे देरोब्ला बेयाव बेवहाय एम्फौफोर जानो हायैबायदि जोङो मुलिफोरबो सारनो हायो आरो आरो आबादा मोजां जानायनि थाखाय जोङो बायदि भिटा मिन मुलिफोरबो होनाय जायो आरो नोंथां। अ आबादखौ आबादाव बुंनो थाङोब्ला जोङो माइब्रा, जोसा आरो अन्जना जोङो मावनायखौबो नुयो आरो जोंनि आरो आबादनि अनगायैबो दैज्लां बोथोरनि आ जेरै दैज्लांनि जोगोनार आरो पटल, लेस्रा, भिन्दि आरो जिंखा, भल बायदिखौबो जोङो मोनो नोंथां। औ नोंथांमोननि ओनसोलाव ओरै उफ्रा आबाद मावो ना मावा नोंथां?
औ आं बुजियासै नोंथां
ओ मा होनो बे आबाद मावनायनि अनगायैबो गुबुन आबाद जेरै पटल बायदिसिना बेफोरबायसा आबाद मावो नामा
ओं ओं मावो नोंथां जोंनियाव बेफोरो बेफोरो बेफोरखौनो गाहाय होननानै बुंनांगोन ओ जोंनि गेजेराव ओ जोंहा बेफोरबायदि फटल आरि फटल ओम सबायबिमा बिदिनो आरो माबा मेसेंनि दिनावहाय हानि सबाय फैयो सिबिंआरि फैयो ओमफ्राय बेफोर बेफोरनि थाखा बेफोरखौनो जोङो लानानै ओ जोंनि गेजेरावहाय ओ बिदिनो हाथाय बाजाराव फाननाय आरो बेफोरजोंनो अ रां आरजिनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो बेबायदिनो ओ गोबां आबादफोरखौ मोनो जोङो जेरै मेसेंनि दिनावहाय लाइ, लाफा, दुन्दिया बिदिनो अ मुलाफोरखौबो मोनो ओमफ्राय आलुफोर गायनायखौ नुनो मोनो। बेफोरखौ लानानै ओ गुबुनावहाय ओ साप्लाइ खालामनाय मानाय गोबां जायो। जोङो बेफोर मैगंफोरनि आबादफोरनि अनगायैबो बिदिनो गयनि बागान ओ साफात बागान बेफोरखौ बांसिन जोंनियावहाय नुनो मोनो आरो। बिथाङा आथिखालाव बे जेनेबा आबादखौ लानानैहाय रांखान्थि आरजिनायाव माबायदि मुलाम्फा होदों नोंसिनि जायगायाव नोंथाङा एसे बुंना होनो हागोन ना?
औ नोंथां ओ रांखान्थि आयदायाव बुङोब्ला आबादजों जोङो गोबां मुलाम्फा जायो ओ दैज्लां बोथोर फोराव जोङो माय आबाद मावनानै जोङो मायखौ ओ जानायाव बो बाहायो आरो गावनि राङारि आंखालखौ सुफुंनो थाखायबो जोङो माइखौ फानो आरो ओ गावनि नांगौ जिरादफोरखौ लानो हायो आरो बेजों जोङो आरो माइनि अन गायैबो जोङो गोबां उफेरा आबाद जेरै जोगोनार बायदि पटल बेफोरनि आबादखौबो जोङो मावनानै गावनि नांगौ जिराद बा रांनि जा आंखाल जायो बेखौ जोङो सुफुंना लानायखौ जोङो नु दों आरो नोंथां
औ औ नंगौ औ
खांब्ला मेसें बोथोराव जोङो बेसर आबाद मावनानै ओ बायनानै ओ बाहायनाय थावनि थावनि फ्राय जोङो न'आव ओ फोनानै लानाय बेसरनिफ्राय थावबो दहन्ना लानाय जायो आरो बेखौ जोङो फाननानै जोङो रां आरि ओ मुलाम्फाबो मोनो आ रो देहानि थाखायबो मोजां जायो
ओं नंगौ
नोंथांमोननि ओनसोलाव बे गोदोनि जेरै हुदा नांगोल जंगाल लानानै हेवोमोन बेफोरबायसा हुदाया दासिमबो दंना गैला नोंथां
औ औ नंगौ नोंथां जोंनियावहाय ओ बेफोर बेफोरबायदि हुदाया जोबोद खमायलांबाय ओ मानो होनबा आथिखालाव बेफोरबायदि जेनेबा नांगोलफोरजों एवो ब्ला गोबां लायो आरो सुबुंआ आथिखालनि दिनावहाय गोबां थाब थाब जानायखौसो नायो नङा होमबा जेसेनो थाब जागोन एसेनो खामानिफोरा आवगायलांगोन बिदि होननानै माने जोंनियावहाय नां गोल बाहायनाय मोसौजों हालेवनाय बेफोरो गोबां खमायलांबाय आरो बिदिनो ओ बांसिनानो खमायबाय होननानै बुंनांगोन आरो बांसिन सुबुंफोरानो आथिखालाव मोननाय ट्रेक्टर मेसिनफोरजोंहाय एवनानै आबादफोरखौ मावो आरो खारन एसे एनै आबाद मावोब्लाथ' जेनेबा मोसौ नांगोलफोरखौनो बाहायजायो नाथाय गोबां सुबुंफ्रानो आथिखालावहाय बिदिनो बुरजा बुरजा आबाद मावो नालाय बुरजा बुरजा हा लानानै आबाद मावो नालाय बेखायनो थाब जानायनि थाखाय ट्रेक्टरफोरखौ बाहायो आरो बांसिनानो
औ
नोंथांमोननिथिं ओ माबोरै सोलियो?
औ नोंथां जोंनिबो नोंथांमोननि ओनसोलनि बायदिनो जोंनावबो बे हालजों एवनाय हुदाया एसे खम जाबाय मानो होनोब्ला बयहाबो समनिबो आंखाल आरो ओ बेजों ओ मा होनो मोसौ हालिजों नांगोलजों हेवोब्ला एसे ओ समाबो बुरजा नांगौ जायो आरो खस्थ'आबो गोबां जायो नालाय बेनिखाय नो ओंखायनो बे बाहायनायखौ जोङो एसे खम नुनो थाङो आरो बां सिन दानि गोदान मुगा सोलिदों नालाय बेनिखायनो गोबां सुबुंखौनो जोङो खम समनि गेजेरावनो खामानिया जानो थाखाय ट्रेक्टर बायदिखौ जोङो बाहायनायखौ नुयो आरो थेवबो खायसे सु खौ जोङो जायहा रांनि आंखाल बेसोरखौ जोङो बे गोदोनि हुदा बायदियैनो नांगोलजों मोसौ हालिलांनानै आबाद फोथाराव हालेवनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो नोंथां
औ
ओ जायहा रांनि आंखाल बिसोरखौल जोङो नुयो आरो।
औ जोंहा बिदिनो माइनि आ
नोंथां बिदिब्ला दिनैनि आयदाखौ बे बेखिनियावनो दोन्थनोसै नामा?
अ जागोन दे नोंथां नोंथांसिम आबादनि सोमोन्दै सावरायनो मोननानै ओ मोजां मोनबाय गोजोननाय थाबाय नों
औ गोजोननाय थाबाय नोंथां।
ओम